औ नोंथां
हेल' नोंथां
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा आंना दसथ सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ नोंथांखौ फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय नोंथांङा जोंनि बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दानाय नुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंना
औ
आथिखालाव माने ओ दानाय लुनायाबो माने गोबां जौगानानै दंङ जेरै गाननाय जोमनाय जोंनि बर'नि द खना आर'नाइ गामसा माने दानाय लुनायजोंनो माने गोबां माने गोजौआव दोङो आरो जोंना ओ आरो आथिखालनि मुगायाव जोंहा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला न'खर न'खर आ आखाइजों दानायखौ माने जों खम नुनो मोनसै आरो नोंथां माने आथिखालनि मुगायावहाय जोंना जेरै मेसिन ओंखारबाय दानायनिबो बै मेसिनजोंनो माने सोंनायनिफ्राय लानानै खुन्दुं थुननायनिफ्राय लानानै सोंनायनिफ्राय लानानै दानायनिफ्राय फ्राय लानानै बिदिनो बे दख'ना गांसे बा गामसा गांसे माने दाखांनायाव लासै जोंना मेसिनजोंनो माने खामानिखौ मावनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो जोंना गोदोनि मुगायाव जोंना दानाय लुनाय होननानै बुंब्ला गोदोनि मुगायाव जोंना आ आखाइजोंनो माने बांसिन दायोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेनिफ्राय आथिखालनि मुगायावथ' जोंना बेफोरबायदि माने न'खराव माने आखाइजों दानायखौ माने खम नुनो मोनसै आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंना गोबां सुबुङानो खल खुसि बा बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव हि जानाय जायगायावहाय माने दाहैनानैबो माने न'खरखौ माने सालायना दोङो आरो नोंथां
औ नंगौ।
बिदिनो ओ जोंना बर' सुबुंफ्रा दख'ना एबा सि दानायजोंनो दानाय लुनायजोंनो माने न'खरखौबो माने नायलांगासिनो जेरै जोंना सि दानाय लुनायजों माने बेफार फालांगि खालामनानै जोंना गोबां फैसा एबा रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो जोंहा बर' सुबुंफोरा ओ खायफा खायफाफोराव माने खायफा खायफा जायगाफोराव माने बिदिनो इन्दिनिफ्रायबो माने खुन्दुं दिहुननानै माने दानानै बेफार फालांगि खालामनाय जों नुनो मोनदों जोंहा आथि खालि मुगायाव दख'ना गांसे ओ फोरा दख'ना गांसे एबा आर'नाइ गांसे बेफोर माने गोबां माने बेसेन गोसा जानो हम बाय आरो नोंथां बिनिफ्रायनो जोंना बेनिखायनो जोंना सि दानाया इन्डास्ट्रि खुलिनानै लायो जोंना दानि आथिखालनि मुु सुबुंफोराहाय बे खुलिनानै लानायावनो जोंना गोबां रोखोमनि दख'ना फालि गामसा ओ आ आर'नायनि गस्ला बिदिनो गोबां रोखोमनि सि गायो आरो नोंथां। आरो आरो जोंना आथिखालनि मुगायाव ओ गोबां सुबुङानो माने ओ दख'ना बेफार फालांगि हमबाय ओ होनब्ला जोंना ओ आथिखालाव दख'नाखौ माने ओ दखानजों माने आखाइजों आखाइ माने बिदि फानलायलायनायनि अनगा गायैबो जोंना गोबां अनलाइनजोंबो माने ओ हरलायलायनो हानाय सुबिदा जाबाय नालाय नोंथां ओ बिनिखायनो माने गोबां सुबुङानो ओ दख'ना बेफारि बा बिदिनो गामसा आर'नाइ गस्ला बिदिनो गोबां बेफार फालांगि खालामग्रा जाबाय जोंना बर' आइजोफोरा। लोगोसे जोंना ओ बिदिनो जोंनि बर' हारिनि ड्रेसखौ माने गुबुन हारि फ्राबो माने गाननाय जाबाय आरो आथिखालनि मुगायावहाय ओ माने जोंनि बर'नि ड्रेसफोरानो माने ओ बुंस'हायै माने लाख'हायै माने समायना आरो। बिनि ओ आगरजों ओ बेनि आर'नाइ आगरजों माने बेसेबांबा समायफैयो बेसेबांबा मो दानफबो आरो नोंथां ओ बेनिखायनो जोंना आथिखालनि सुबुंफोरा ओ दखनाफोरखौ माने ओ बेसेन गोसाब्लाबो माने बायनानै माने गानो आरो माने समायना समायना खौ नुयोब्ला माने जोंना बर' सिख्लाफोरनि गोसोआ माने थानो हाया। बिनिखायनो जोंना ओ बेसेना गोसाब्लाबो जोङो बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो। ओ आरो आथिखालनि मुगायावथ' बर' सिख सिख्लाफ्रा जोंना ओ बांद्राय दानाय लुनायावहाय एक्सपार्ट नंला मानो होनब्ला जोंना बायनानैनो मोनखाजोबो जेन बायनानैनो गाननो हायो बिनिखायनो आथिखालनि मुगायाव औ जोंना बर' सुबुं माने बर' सि सिख्लाफोरा माने दख'ना सि माने दानोनो रोंला जालांबाय आरो गोबां खम जाबाय जों जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला गोदो माने ओ गोदोनि सिख्लाफोरा जोंना गोबां दानाय लुनायाव आखा फाखा मोनो ओ बिदिनो ओ औ गाव गावनो माने सि दानानै माने गान गानो मोनो गोदोनि दिनावहाय ओ आथि खालि मुगायावथ' जोंना बेफोरबायदि ओ गाव गावनो दानानै गाननायखौ जों खम नुनो मोनसै। ओ दंब्लाबो बिदिनो सासेस जानाय दङ बांसिनानो माने खम नुसै आरो जों नोंथां दाननि जि माने दानानै गाननायखौ आरो माने जोंना आथिखाल मुगायाव गाननाय जोंना आथिखाल मुगायाव खुगायावहाय बायनानैनो गाननो मोनो आरो लोगोसे जोंना दखानफोराबो माने बर' आइजोफोरा गोबां बेफार फालांगि खालामबायनानै नोंथां बेनिखायनो माने आंखाल गैला जोंना दड्रेस बायनायनि माने जोंना माने रांखावरि दंब्लानो माने दड्रेसखौ मोनो ओरै बिसिना जालांबाय जोंना आथिखाल मुगायाव औ दख'ना गांसे दाबा जोंना बिदिनो गोबां सम लाया मानो होनब्ला आथिखालनि मुगायाव जोंना मिसिनजोंसो दानाय जायो नालाय नोंथां ओ गोदोहाय जोंना गोबां सम लायोमोन आखाइजों दानायाव औ दानि मुगायावथ' एसेबां गोबाव सम लाला मेसिनजों जोंना थबनो जानायखौ माने जों नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो आरो जोंना इयुनावबो सि दानाया बिदिनो थालांबाय थागोन आरो बियो माने ज माने जोङो बेखौ जों माने नुलांबाय थागोन आरो बिदिनो थालांबाय थागोनखौ जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां औ नोंथाङाबो बर'फोरनि दानाय लुनायनि बागै
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो
होनो हागोन
औ नंगौ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गोदो बेफोरबायदि सि दानायफोरखौ बर' आइजोफोरखौ सि दानायफोरखौ जों बांसिन बांसिन नुनो मोनोमोन दाथ' बिदि नुनो मोनला नुयब्लाबो सासे सानै खौल' जों नुनो मोननाय जायो औ बेबायदिनो जों जों बिजाबाव फरायनो मोनबोदों जे बिब' बिनानाव सानै जेरै आसागि आरो बैसागि बिसोरो लायनो जोबोद हिसान दानो गोरोंमोन लायनो औ बिसोरो दाउ मासे बिरलांब्लाबो बेनि महरखौ रोखा रोखा हायै आगर एरनानै दिन्थिनो हायोमोननो औ बेबायदिनो बिसोरहा बिसोरो गोबां गोबां बायदि बायदि गाबनि आगर एरनो रोंगौ मोन जेरै फारौ मेगन फारौ मेगन हाजो आगर बेफोरबायदिनो बायदि बायदि आगर एरोमोन आरो बिसोरो औ बेबायदिनो दानि जुगाव दानि जुगावथ' जोङो बांसिनानो मेसिनजों दानाय सिफोरखौसो बांसिन गाननो मोनो आरो औ दानाय न'नि दानाय लुनाय हिजोमफोरखौ जोङो गाननो गोबां खम गाननो मोनो आरो औ बेबायदिनो दाथ' न'आवनो दानाय सिजोनफोरा गोबां बेसेन जाबाय औ बाइक मेसिनजों दानायफोरखौ एसे एनै खमावब्लाबो जों मोनो।
औ
औ बेबायदिनो गोदोथ' गारि मथरनिबो उसुबिदाम मोनोन नालाय नोंथां औ दाथ' गारि मथरनि जेबो आंखाल गैला जोंनि बर' आइजोफोरा मेसिनफोरजोंनो सि दान गोबां सि दाननानै गोजान गोजान जायगायाव
औ
फाननो लांनानै गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो औ बेनि अनगायैबो गोबां फुजा मेलाफोराव दखान होनानै सिनि दखान फालिनि दखान खान बाउस बेफोरबायदि होनानै गोबां रां आरजिनाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो आरोबाव गोबां जेरैहाय दाथ' दानाय हिसानजों दानाय लुनायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो मेचनजों दानायखौसो जों बांसिन नुनो मोनो। औ जोंनि बर'ल' नङा गुबुन हारिफोराबो जोंनि बर'नि दख'ना गानग्रा जोमग्राफोरखौ गोबां नखल खालामनानै गोबां मेसिनाव जि दानानै फाननायफोरखौ जों नुनो मोन्दों।
औ
औ बेनिफ्राय औ बेनि अनगायैबो आरोबाव गोबां माने जोंनि बर' आइजोफोरा सि दानानै रां आरजिनायखौ जोङो जौगानाय खौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो औ। हिसान दानायावथ' जोंहा दाथ' न'आव खुन्दुं बायनानै जि दानो थाखायबो खुन्दुंनि बेसेना गोबां जानो हमबाय। औ नोंथाङा खोनादों ना?
ओ नोंथां।
औ खुन्दुंनि दामाबो जोबां गोबां दाम जानो हमबाय बेनि थाखायनो जोंहा दा दा न'आवनो दानाय लुनायफोरखौ जों एसे खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ।
बेनि अनगायैबो जोंहा माथानि खुन्दुंखौ जोङो बांसिन दाम दाम होननानै खोनानाय जायो आरो पलेस थार बुङो जायखौ बेनि दामा एसे खम होननानै जों मिथिनो हायो।
औ नंगौ नंथां।
औ बेबायदिनो इन्दिनि फास्रा बेफोरथ' गोबां दाम जानो हमबाय।।
औ
औ
आरो जोंना ओ दानाय लु लुनायाव माने ओ गोबाव समाव लासे माने बेदिनो जोरलांबाय थासै। खौ जों बुंनो हायो नङा होनब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ।
माने सिजलांबाय हादों नालाय नोंथां बेबायदिनो ओ जोंना खुन्दुंनि बेसेनाबो गोबां जाबाय नालाय नोंथां माने गोबाव समाव औ
औ गोदोथ' जोंहा बांसिन बेबायदिनो न'नि लामा सामाफोरावनो जों हिसान फोरखौ सोंलाबायनाय नुनो मोनोमोन। दाथ' मेचननि जोहै बेखौ सानसेयावनो सानसेयावनो सोंनानै सानसे फिथायावनो थुनजुबनायखौ जों नुनो मोनो आरो
नोंगौना।
औ गोदोथ' जोंहा बेबायदि लामा सामायाव सोंनानै जों सानथाम सानब्रैयाव लाससे नो थुननाय बायदि जेथो सेफायनानै जोङो माने गोरा थननायफोरखौ जोङो साननै सानथामाव लासे नुयोमोन आरो औ दाथ' मेचिनजों सानसे बा सानसेयावनो जाजोबनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
औ
अह बिदिब्ला नोंथांजोंना दोननायनि समाबो जाबायमोन। ओ नोंथांजों माने बर' हारिनि दानाय लुनायनि बागै ओ सावरायनो मोननानै ओ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां औ। दे बिदिब्ला नोंथ औ दे नोंथां।